हेलौ हेलौ नोंथां खोनादों ना? औ ओम दहायनि कलाथ' दाननाय थांबायना हेलौ
नोंनि अवासखौ खोनानाय जायाखै नोंथां
खोनायाखै नामा? हेलौ औ औ ओ दायो ओ आंङो दिनै बे कलाव नोंथांखौ लिंहरनाय जाहोना जाबाय ओ आंङो न'खर दा बर'फोरनि न'खर दानायनि सायाव नोंथांजों एसे सावरायलायनो सानदों नोंथाङा सावरायनो हागोनबा हेलौ हेलौ
थां बुं
औ आं बर' फोर जोंनि हारिनि न'खर दानायनि सायाव नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन। नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ ओ दायो आंङो बर'फोरनि न'खर दानाय होननानै बुङोब्ला ओ बर'फोरा मा मा हाबा हुखा मावनानै गावनि न'खरखौ गोदोनिफ्रायनो सामलायबोदों बेफोरनि सायाव सुंदयै बुंनो सानबाय एसे ओ औ जेरै जोंहा आइजोफोरनि बाथ्राखौनो गुबैयै लाग्रोनोसै आं आयजोफोर हिसाबै आइजो फोरा न'खर गावनि न'खरखौ सामलायलांनो थाखाय ओ आथिखालाव गोबां गोदोनि गोदोनिफ्रायनो आथिखालसिम गोबां हाबा हुखा मावबोदों जेरै दाउ अमा फिसिनाय बेबादिनो खुन्दुं लुनानै जि दानाय इन्दि एम्फौ फिसिनाय ओ इन न्दि एम्फौ फिसिनायनि बेलायाव आरो जोंनि बर' आइजोफोरा ओरैबायदि रोंगौथि दं जे गावसोरनो एम्फौ सिखिरिखौ बिदै दैहोनानै एम्फौ फिसिनानै बेनिफ्राय खुन्दुं दि बेनिफ्राय एम्फौ लाथा खालामनानै ओ गिबियाव एम्फौ लाथाखौबो फाननानै रां आरजिनो हायो ओ बेबायदिनो आरो लोगोसे बेनि फिथोबखौ बिसोरो गावसोरनि आखाइजोंनो ओ खुन्दुं बानायनानै ओ गाब गानानै बायदि रं बिरंनि सि दानायखौ जों नुनो मोनो बे सिफोरखौ ओ हाथाय बाजाराव फानोब्ला गोबां ओ बेसेनाव फाननो हायो थिग बेबा दिनो दाउ अमा फिसिनायनि सायाव बुङोबा जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जों जि समनिफ्राय मिथिबोदों बै समनिफ्रायनो बर'नि न'खराव दाउ अमा बोरमा मोसौ जेनिबो जोबनो गैया आलासि दुमसि थाङोब्लाबो जोंहा रांनि जेबो खरसा जाया मोन न'खरावनो थाखायोमोन। बेनिखायनो जों आलासि दुमसि आथिखालनि बायदि आलासि दुमसि थाङोब्ला बेदर बायनायनि सोलाय जोंहा न'खरावनो बुथारनानै जाहोनो हायो बेबो मोनसे जोंनि रांनिनो मु रांनि मुलाम्फा। माने जेराव न'खरनि राङा थाइसेबो खहा जायालासिनो जों आलासि दुमसिखौ मोजाङै जाहोना लोंहोना हरनो हायो। थिग बेबायदिनो बेफोरखौ फाननायनि गेजेरजोंबो दाउ अमा दाउ अमा मोसौ हांसो बोरमा बायदिखौ फाननायनि गेजेरजोंबो ओ जोंहा न'खराव गोबां राङारि मुलाम्फा जायो।
औ नंगौ नोंथाङा बुंलांबाय जेनबा न'खर गं से दानांगौआ जेनेब्ला जोङो बयबो न'खर मोनसे जानांगौब्ला जों गाव हारसिं मोनसे न'खरा जानो हाया फेमिलि होननानै बुङोब्ला नङा होमब्ला? जों फेमिलि होननानै बुङोब्ला जोङो जों नि बिमा बिफा बिब' बिनानाव बि माने बिफा फिसाला बिदिनो बिदा बिबाजै फंबाय बिनानाव गासैखौबो लानानै आरो जोंनि भाइ बाहागि गासैखौबो लाना नैसो जोङो मोनसे न'खरा जायो नङा होमबा?
जों मोनसे न'खर गोजोन न'खर दानोब्ला जों बर' समाजाव गोजोन न'खर दानोब्ला जों फारफ्रोमथिंबो जोङो समानै जोङो हेफाजाब होलायनांगोन हौवायाबो हिनजावखौ हिनजाव होननानै साननो हानांगोन आरो हिनजावाबो हौवाखौ गावनि असे लोगोरि हौवा होननानै साननो हानांगोन आरो बिदिनो जोङो बिमा बिफाखौबो जोङो गाव गावनि असे बिमा बिफा होननानै जोङो साननो हानांगोन थिग बिदिनो जेरै बिहामजोआ बो जोंनि गुबुन न'खर मोनसेनिफ्रायसो फैयो नङा होमबा बेयो गोदान नख'र फैयो जायखौ जोङो गोदान हाबा खालामनानै लाना फैयोब्ला जों बै न'खराव जोङो बैखौ बिहाव बिखुंजोफोरखौ बिथांमोना गाव गाइनि बिमा बिफा बायसा बिथा थांमोना अनसायनांगोन बिखौ हौवानि बिमा बिफा बाबो गाव गाइनि बिमा बिफा बाइसा बिथांमोना बोजबनानै लानांगोन अब्लासो जों मोनसे न'खरखौ जोङो मोजां गो माने समायना महर होनो हागोन आरो मानोना हिन जावफोरानो न'खरखौ दानोबो हायो आरो न'खौ सिलिंखार खालामनोबो हिनजावफोरानो हायो। सासे हि हिन्जाव गाज्रिखौ हौवाया फाहामनो हाया नाथाय सासे हौवा हामाखौबो हिनजावा बेखौ नोङो फिदा फाहामनो हायो आरो जुदि हिनजावा जुदि आखलै आखुयै माहि हिसा साबै जुदि हौवाखौ अनसायोब्ला माने हिनजावाबबो हौवा हामाखौबो हिनजावा मोजां फिन्नो हायो आरो। बे हिनजावा बे हिनजाव फोरनि ओ माने गियाना बियो हिनजावफोरनियाव बियो मुहुनिया थायो। बेखौ जों गास बर' मानसियानो फोथायो आरो मानोना हिनजावफोरा न'खरखौ दानोबो आरो सिफायनोबो हायो मानोना जोङो बे बिमा बिफाखौबो जोङो हदायबो बिमा बिफानि बोसोनखौ जों मानिनांगोन जेरै जोंनि गेदेरनि बोसोनखौ जों मानिनांगोन बिफायाबो बि फिसालानि बोसोन बा खोथा होन्नायफोरखौ जोङो मानिनो हानांगोन नङा होमब्ला अब्लासो जोङो जयै ज मोनसे न'खरखौ जोङो मोजां सामलायलांनो हागोन आरो थिग बिदिनो जोंनि बांसिन न'खरखौ दानाया हिनजावसाफोरानो बांसिन माने जोंखौ हेफाजाब होयो आरो मोनसे हमनानै ला जेरै नोङो दाबसे जायगायाव हौवाया बहाबा ओंखारलांगोन जेनेबा रां खामायनो बा फालांगि मावालावनो बाहेरायाव ओंखारलांनाय जायो हौवाफोरा नङा होमबा नोंथां खोनादोंना
नंगौ नोंथ नंगौ ओंखार नागोर
बै न'खराव थाङोब्ला जोङो हिनजावा बुजि मोननांगोन जेनेबा हौवाया मानो बाहेरायाव थांदों आरो हिनजावाबो बुंनांगोन जेरै थाब थांनानै थाब फैफिन बेफोर रोखम गोदै रावखौ हौवानि सिगाङाव फोरमायहरोब्ला आरो हिनजाव हौवाया बांसिन थुलुंगा थांनाय मोनो आरो गाव गावनि मोजां फारसे खामानि मावनायाव बेफोर आखलखौ हिनजावा बेखौ देखायनांगोन आरो मानोना गा आखल बाथ्रा बुंनाय रावखौ हौवा हिनजाव बिसोर गासैबो सेयार खालामलायगोन मानोना बिसोरो खोथा बाथ्राखौ एरसेलायनो मोननाय नङा आरो हौवा मावनायखौ हिनजावा मिथियो हिनजाव मावनायखौ हौवाया मिथि बिदि जायोब्ला जों न'खर गंसेया बायनो बारा गोबाव सम नाङा आरो
बेखायनो हिनजावदों हौवाजों अरायबो गोथौ फोथायलायनाय थानांगोन आरो जेराव जोंनि दुखु दाहा खस्थ'खौ गुबुननो फोरमायलाया माने हौवा हिनजावा अरायबो दुखु दाहा खौ मिथिलायो गावसोरनि सानैनिखौ बेखौ जोङो साफ्रोमबो जाय संसार जानाय बिथांमोना मिथिनांगोन आरो जेरै जोंनि संसार जानायाव जोनोम जानाय हाबा जानाय थैनाया जोंनि संसाराव थाखायो नंङा होमबा थिग बिदिनो जोंनि न'खरावबो बिदिनो हाबा जानाय सारादु बिदिनो फैगोन सान मानसे नङा सानसे मानसिया जिउ गोमायो नङा होमबा अब्ला बै मिथिं गाव न'राव हाबा जायोब्ला सोरबा फंबायबा बिनानाव बेयाव जेनेबा गामि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बेयाव हांख्रायहांनानै खामानि मावनाय जायो सावरि बादालि लिंनाय जायो नंङा होमब्ला बिदिनो जोंनि समाजनि नेमजों जोङो जोंनिया हाबाखौ जोङो खालामनाय जायो आरो अब्ला बै न'खराबो जोङो गुबुननि न'खराव थांनांगोन गुबुननि न'खराव हाबा सारादु बिदिनो माबाफोर प्रग्राम जायोबा जों थांनांगोन जोंनि न'खरावबो फैनांगोन गुबुननि न'खरावबो जों थांनांगोन आरो अब्ला जोंनि बे समाज आरो न'खरा सोमोन्दो थागोन आरो नों जुदि मोन सासे न'खराव जोनोम जानानै नों गुबुन रायजो समाजजोंनो जुदि नो थाफानो हायाब्ला जोङो माने रायजो समाजजों जोङो सोमोन्दो थाफानो हायाबा जोङो गामिनिफ्राय जोङो एरख' जानोबो हौ आरो मानोना बियो बर' समाजाव सोलिबाय थानाय बियो मोनसे नेम नङा होमबा जायफोरा गामिनि ओनसोलनि समाजनि बेरेखा मावो बिथांमोनखौ गामिनिफ्राय एरख'ना दोननाय जायो आरो बेयो बर' समाजाव गोदोनिफ्रायनो आरो आरो दा दाबो जोङो सोलिनायखौ नुयो खायसे खायसे गामियाव नङा होमबा नोंथां बेफोरबो जोंनि समाज दानाय आरो जायजों जोङो न'खर दानायनिफ्रायनो बियो सोलोंलाङो न'खरावनों गावनि गथ'-गथायखौ नो मोजां गियान होबसो गथ'आबो बिमा बिफानि गियानखौ सोलोंनानै मोजां मोजां हाबा मावलांबाय थागोन आरो अब्ला आं नोंथांनियाव सोंनो लुबैदों नोंथां न'खर गंसेखौ दानायाव हिनजावफोरा बोरैहाय माने माने हिनजावफोरा बोरैहाय हौवाफोरखौ मदद होनांगौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन ओ न'खर गंसे दानायाव ओ हिन्जावा हौवाफोरखौ मदद खालामनाय ओ बिथिंफोरनि बेलायाव गुबैयै बुंनो थाङोब्ला जोंनि समाजाव बांसिनानो बुंनो थाङोब्ला ओ सोरखारि साख्रि मावै न'खरफोरा जोंनाव दङ। बेनिखायनो गाहायै बर' समाज हिसाबै जोंहा आबादानो गाहाय आबाद मावनायानो जा जेनेबा न' जोंहा बांसिनानो आबाद आबादैनो सोनारनाय जोंनि समाजा बेनिखायनो ओ सासे आइजोआ गावनि फिसायखौ मोनसे न'खरखौ बा न'खरखौ दैदेनलांनायाव हेफाजाब होनांगौ होनायनि बिथिंफोरनि बागै बुंनांगौ ब्ला जेनेबा आबाद मावनायनि बेलायावनो जा ओ बिदिनो न'खरखौ सामलायनायनि बेलायावनो जा जेरै जेरै न'खरखौ रांनि बेलायावनो बुंबाय आं रांनि बेलायाव जुदि हौवा गावनि फिसाया रां लाबोदों होननानै गावनि बिसिाया जुदि जे राव मेराव लाबजाब लाबलाब साबसाब बेफोरबायदि जुदि बाहायोब्ला न'खर गंसे ओ सिलिंखार जालांनो हगौ थिग बेबादिनो ओ सासे आइजोआ गावनि फिसायखौ जुदि ओ आबाद मावग्रा नेहाथ बेफोरबायदि साननानै जुदि सानफ्रोमबो न'खराव दुम-दाखाल हौवाजों नांजलाय खमलाय खालामोब्ला मोनसे न'खरा थावरिनानै थानो हाया। आरो बेफोरबाददि जायोब्ला गावनि इयुन जोलै गावनि गथ'-गथायफोराबो ओ मोनसे मोजां इयुनखौ नुहुरा मानोना बिसोरो गावसोरनि बिमा-बिफायानो बेफोरबायदि गावनि ओ गावनि बि-बिमायानो बेफोरबायाददि आखल दिन्थियोब्ला ओ उन्दैफोराबो बेखौ सोलोंनानै लानो हायो। मानोना उन्दै गथ'फोरासो उन्दै गथ'फोरा सोलोङो उन्दै गथ'फोरा गावनि बिमा-बिफानिफ्राय नुनानैनो सोलोङो नालाय बेनिखायनो ओ बेजों लोगोसेनो सासे आइजोआ गावनि फिसायैनि ओ बुंनाय बाथ्राफोरखौ ओ जेनेबा बेखौ रायनाय महरै सानालासिनो गावनि फिस फिसाया बुंनाय बाथ्राफोरखौ बोसोन होननानै सानोब्ला गावनि फिसायजों गासिबो बाथ्रायावनो ओ गोरोबलायनानै सोलियोब्ला न'खर गंसेया जौगा थाबनो जौगानो हायो। ओ आवगायावनो नोंथाङा बुंबोदों जे आइजो सासेयानो न'खर खौ सिफायनोबो हायो ओ न'खरखौ फोजौनोबो हायो। बेबादिनो गावनि फिसाया जेखियानो मावा औ
समाबबो लावबाय जोंनि साव रायनांगौ
औ औ औ जासिगोन औ ओं दे जागोन दे
गोजोन्थों नोंथां
ओ गोजोन्थों गोजोन्थों।